अ नोंथां दासो खोनादों,
एसे ने नेटवर्कनि प्रब्लेम जाना दं।
औ नोंथां नेटनि एसे प्रब्लेम जादोंमोन,
उम
ओमफ्राय नोंथां मानोबा हरदोंमोन,
आङो, उम दंफां आरो औवानि, बाहायनायनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन आरो आं
औ एसे सावरायनो आरो ना, ओम सावरायजागोन दे नोंथां
औवानि सायाव, फंनैसो बुंदों नोंथां,
अ औवानि जेनेबा दंफां आरो औवानि बाहायनायनि सायाव रायलायनो ना, औवानिखौनो बुंग्रोनोसै आं
जागोन दे नोंथां,
सुबुं माहारिनि थाखाय मोनसे गोनांथार होननानै बुंजायो आरो हौवाखौबो माने गिबियावनो माने आरो मानसिया थानो थाखायथ मावनांगौ नालाय
औ
बेयावबो माने औवाया नि मोनसे गोनांथार जायो आरो
औ नंगौ
औवानि खुन्था बानायनाय खामि हेबनाय आरो बेरा दुमनाय बायदियाव माने न लुनायाव बिदियाव गोनां जायो आरो औवानि न लुनायावथ थांबाय आरो बिदिबायदिनो जिखि जाया जेखाइ सेन खबायाइ खखा यानो जा खायसे जियानो जा माने औवानि औवाखौ गोनां जायो आरो आरो बेबायदिनो हासिब बिदिनो साफा सुफा खालामनाय नि थाखाय जों हासि बाहायोना
औ
माने औवाखौ माने
औ
गान्थि एसे गोलावनिफ्रा हासनानै गेजेराव हास गेजेराव माने खान्थि जिं जिङाव हासनानै बेखौ सिनखावनानै खाथि फिसा फिसा जिरनानै माने जों हासिब बानायो आरो
औ
बेबायदिनो आरो जेखाइ सेन खबाइनि बेलायावबो औवाखौ बेबायदिनो सिंखावबाय सिंखावनानै ओ फिसा फिसा खाथि जिरनानै जेखायबा खबायफोरखौ माने हेबो आरो
नंगौ
बेबायदिनो आरो औवाखौथजोङो औवा गोरानफोरखौ बिदिनो अर सुयो बन जायो माने अर सुनायावबो बाहाय बाय जायो एवाया
उम
आरो दंफांनि बायदोंमोन ना दंफांनियाबो माने दंफाङाबो बे नबांलुनायाव खुन्था बानायनायाव दंफांनि गोनांथार जायो आरो गोदोनि समावथ आरो फाका खुन था फोरा गोबां खममोन नालाय खुन्था बानायनाय मा बानायनाय बाहायोमोन आरो गोलाव गोलाव बिदिनो सिदा दंफां बा माबा माबि बिदिनो सना दंफां फोरखौ बेफोरखौ माबायोब्ला आरो खुन्था बानायोमोन खुन्था बानायनानै बिदिनो न' बां लुयोमोन दंफांजोंथ' नां बर'फोरा हालेवनानै जायोमोन नालाय बानायनाय इदिनो नांगोल बानायनाय ओमफ्राय आरो बिदिनो मा होनो मोनलाय नांगोल औ जंगालखौथ' माबानिसो बानायो औवानिसो बानायो।
औ औवा जों
औ औवानिया थालांदोंमोन जेनेबा मै हालेवनायाव बि मै होननाय इखौबो औवानि बानायो जुंगालखौबो बानायो। आरो बे मोसौ बोनो थाखाय लावथिखौ माने औवानि बानायनाय जायो आरो दंफानियाथ' बिदिनो नांगोल बा नायनाय न'नि खुन्था बानायनाय आरो बनबो बनबो जाजायो दंफाङाथ'
उम बन जा जायो।
औ आरोखि बर'फ्रा हाथासुनि हाबा खुङो नालाय बेवहाय माने बे गाम्बारि दंफांनि गोनांथार जायो आरो गाम्बारि बे दंफां माने गामबारि दफां आरो गाजोल दोनोमोना जोंनि बर'फोरनिया माने गाम्बारि दंफांखौनो माने आथिं मोनब्रै गोजौ गोजौ दाननानै खामफ्लाय बानायो आरो बेवहाय माने हौवा गोदानखौ फजनानै हाथाखौ थुनाय जायो। बेबायदिनो आरो बर' आइजोफोराबोथ' जि दायो नालाय दानाय लुनायाव आखा फाखा बेवहायबो माने खुन्था बानाय साल गुन्था बानायनो थाखाय बायनाय जायो साल खुन्था माने बिजाबफोरावथ' गोदो मोनदोंमोन माने ओरै हाजोआव थांनानै साल खुन्था साल दंफां दाननानै साल खुन्था बाआ मानो बाहायफैनाय।
औ।
बेबायदिनो बे मा मा होनोमोनलाय बावलायबोलांबाय।
अ आरो मैगं थाइगं मावनायावबो। जोगोनार बैसाङावबो औवानि
औ।
बैसां बानायनाय जायो।
आरो फुलनियावबो बेरा होनाय जायो औवानिफ्रायनो।
औ। बेरा हेबनाय।
गोबां
औ गामि हेनायफोराव हगारनांगौ जायो।
आरो थैनाय थांनायाव औवानि बिफावा गोबां बिहोमा होबोयो आरो। नोंथां।
औ।
जेरै मानसि थैनायावबो औवा लांनानै मानसिखौ सावनाय जायो।
औ।
बेबायदिनो दंफांखौबो बाहायनाय जायो। जोंनि थांना थानायाव औवा आरो दंफां मोन नैबो माने एंगारनो हायै बायदि आरो। औ। आरो दंफांनि बेलायावबो जों खामखौबो। मान्दार दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो।
औ।
उम मोसौनि बिगुरखौबो होनाय जाबाय।
औ उम।
दंफाङाथ' गोबां रोखोमनि दं।
औ।
साल सिसु सिगुन।
औ गामबा
गामबारि दैनि
नंगौ।
उम गोबां दाम गोसानि।
औ। बिदिनो दंफां दंफांफोर आरो बाहायबावो
उम
औ औवाखौ खायसेया सुबा बाजेनो बायबाय बायनानै दानगोन दाननानै फानहैबाय बा खायसे आरो बेबायदिनो मोनफा मोनफाबो फानबाय खायसे जमायैनो फानबाय बेबायदि फानो दंफांफोरखौबो बिदि गाम्बारि बागान सिसु बागान सिगुन बागान बायदि खालामनानै
उम
बेफार फालांगि खालामो बा
रां आरजिनो हायो आरो दं
रां आरजिनो हायो आरो सेरजाखौबो दंफांजोंनो बानायनाय जायो
थारैनो
उम थेला गंसे बानायनो थाखायबो दंफां दंफांनि गोनांथि जायो उम आरो अमा अमानो आदार होग्रा नावद्रा ना मा होनोमोन नोंथां नावद्राखौबो दंफांजोंनो बानायनाय जायोमोन बांसिन
औ गोदो समाव हायोमोन आथिखालावथ' नुनो मोनला।
औ।
उमह।
आरो औवानि बेलायावबो गोबां मुवा बेसाद मोननाय जायो हेबनाय।
औ।
अ खायसे ओ माहोनदो देलायग्रानि साजायनाय गेलेग्राफोराव साजायनाय हेबनानै बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो उमह अ फिसा फिसा जेंगाय जेखाइ। खबाइफोरखौ
औ आरो बिदिनो उन्दुग्रा बिसनााबा पालें। आलना टेबोल देखस बेन्स बायदि बानायनाय जायो
अ
ओंखाम जानो थाखाय माने डाइनिं टेबोल होबानो जायो दंफांनिजों। सियारफोर
उम
उन्दुनो थाखायबो दंफांजोंनो मोजाङै मोजां दाम गोसानि दंफांजों बिसिना बा फालेंखौ बानायनाय जायो औ बेबायदिनो खायफाया माने नआवनो बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबोयो। बिसनाखौ उन्दुनो थाखाय नआव
टेबलखौ जों आरो दंफांनि दाननाय जायो बेखौबो जों फरायनो थाखाय बाहायनाय जायो फरायनो थाखाय बा थाखाय
औ अमा गन्द्रा लुनायावबो औवानि गोनांथि जायो
औ थारैनो
ओ गन्द्राखौनो गन्द्रा
आरो
दंफांनि बागैथ गोबां बुंलां बाय नोंथाङानो
दे होमबा नोंथां लाखिथनोसै।
औ दे
ओम
अ